हेल'
अ नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना
औ खोनादों दे बुं
अ नोंथाङा मा खालामनानै दं
औ आङो जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
आंबो दङ ओरैनो जिरायलाबायनानै अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा
औ जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जानाय
औ जा जानायाथ' जों जादों दहाय औ जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदिनो ओंख्रि जादों जोङो
औ नोंथां औ आथिखालनि दाथ' फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बा मा मा आबाद जों जोङो सुबुं माहारियायो दाब दाब जायगायाव मोगा मोगि जानानै गोलैसोनानै थायो कुइसनखौ बुजिदोंना नोंथां
औ बेनि सायाव आं फोरमायनांगोन नोंथां औ अब्ला आं फोरमायलांदोनि नोंथां औ जोंनि आथिखालनि जोंनियाव ना नङा होमबा जोंनियाव दा दाथ' दैज्लां बोथोर औ जोंनि आबाद मावनायनि सायाव आरोना माखासे दाब दाब ओनसोल लायै ओनसोल माखासे जायगायाव ओनसोल लायै ओनसोल माने जायगा लायै जायगा आरो ना माखासे आबादफोर जायो आरो माखासे आबादफोरा जों जानाय नुनो मोना दै माखासे जेथिया अखा बहरा नङा होमबा सोनाब आरो जों नि खोलाहा बे खनानिफ्राय जोंनि बारबोनाय जि जेथिया मौसमि बार बे मानो जोंनियाव ओरैहाय सिंखाव बोनानै जोंनि नङा होमबा सा सानजा ओनसोल बेहाय सिंखाव बोनानै जोंनियाव मोनसे अखा अखा गोग्लैयो माने बोथोरा जोंना मौसुमि बारा बेहाय बोथोरा जोंनियाव बेहाय साबसिन खामानि होयो आरो माने अखाजों माने गोरोबो माने बोथोर बोथोरजों गोरोबना बेहाय जों बांसिनानो जोंनियाव आबाद माइ आबादनि जोङो बांसिन जों मावनाय नुनो मोनो बेहाय जोंनिया माइ आबादानो साबसिन जानाय नुनो नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव जों माइ आबादखौ साबसिन जोङो दैज्लां बहराव जों जोङो माइ आबाद दिहुननाय नुनो मोनो आरो बेनि अनखायैबो जों माखासे मैगं थाइगं बायदिफोर जोङो जेरैहाय जोंनियाव जिंखा बहल जोगोनार बायदिफोर बेनि अनगाबो आरो फाथो नङा होमबा जुखाम बायदि जोङो माखासे जोङो ओ आबाद फोर जोङो आबादारिफोरखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो जोंनि माखासे ओ जेखिया ओनसोल लानानै ना जायगा लाना जिखि जिखिया जोङो माखासे ओ जायगा ओ हाफोराव ना बेहाय माखासे ओ माइ माइनि आबाद जों जानाय नुनो मोना बेफोराराव सोर थानाय हाफोराव जोङो मा होनो बेयाव जोङो माखासे आबाद जों बेलेग आबाद जोङो मावनाय नुनो मोनो आबाद दैखांनाय नुनो मोनो आरोोना जेखिया जों बै आबाद बै थोन थानाय ओ जिथिया जायगा बैहाय मा होनदों ओ माइ जायै आबादाव जों माखासे ओ गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो जिथि फिथाइ सामथायाइनि जों आबाद नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो ओ नोंथाङा खोनादोंना स्ट्रबेरि होननाय स्ट्रबेरिनि जेबों आ जों आ आबाद मावनाय नुनो मोनदों आरो जोङो नुदों बैग्रिनिबो जों आबाद मावनाय नुनो मोनदों आरो बेनि ओ माखासे जों ओ गुबुन गुबुन ओ आयदाफारि बायदि जोङो ओ माखासे आइ आबाद जों खालामनाय नुनो मोनदों आरोना ओमफाय बेनि अनगायैबो आरो जोंनि जेथिया ओ दैज्लांनि बरहरानि जोङो जोबनायनि उनावबो जोंनि ओनसोलाव जोङो माखासे सोन थानाय हा नोङा होमबा बैफोरबायदि जेरै बोरि हाया फोराव जोङो जों मा आबाद माव जोङो नुनो मोनदों ओ जेरैहाय ओ जोङो थास' गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा बैफोरबो मोनसे आबाद जोंनियाव ओ जों आरो नुनो मोनबावदों जोङो माखासे ओ गुबुन गुबुन बिथिंनि जोङो ओ आबाद खालामनाय जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आबाद जिथिया ओ माइ गायनायनि बहरा दैज्लांजोबनायनि उनावबो जोङो बैसोन दोननाय हायाव जों नुनो मोनदों सिबिं सबाय बेसर बेफोरबायदि माने जोंनि ओनसोलाव जों गोबां जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनदों
औ नोंथां उम आथिखालावथ' उम दैज्लां बोथोर होनोबा जों बांसिनानो आथि ओ माइ आबादखौ मावो जे जेरै ओ बोरि ओनसोल आरो हाजो ओनसोल बिसोरदि आबाद मावनाय आ बोरि ओनसोलनि आबाद मावनाया आलादा आलादा जायो जेरै ओ ओ हाजो ओनसोलनि आबाद मावनाया जुखाम बा गम नोंथाङा मिथिखा खायोदा ओ गम आबाद ओ आरो जुखाम बायदिसिना माइ आबादबो मावो आरो बिसोरो हाजो ओनसोलनिया बांसिन साहा बागान बाहायनाय जायो जेरै जों दैज्लां बोथोर बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बांसिन माइ माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो बायदि बायदि दैज्लां बोथोराव मोननाय ओ हमना ला मेगं थाइगं बाहायो बा दैज्लां बोथोरा जोंनि था थाखाय बुहुत मोजां आरोना मानि थाखाय होनोब्ला जों थाजा थाजा जों जाग्रा मुवा फिथाइ सामथाय मोननो ह हायो जेरै जों थाइजौ खान्थाल आनारस बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो दैज्लां बोथोरखौ जोङो बांसिन दाब दाब जायगायाव मावो खिन्थु जों बर'फोरा दैज्लां बोथोरखौ जोंनि बर'नि मोनसे नेम बायदियै फालिनाय बायदि जानाय जायो आरो दा खिन्थु बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव माबायदि बे माइखौ माबायदि गायो आं बिनि थाखाय बुंनो सानदों माइखौहायो खोथिया खोथियाखौहायो मेसें बोथोराव हायो खोथिया माइ हानानै दोन दोनो दोनखांनानै आ बेखौहाय दैयावहायो बा सोमनानै सानसे बा साननै दोननाय जायो बिनि उनाव बेखौहायो बिखौ थिखांनानै फोराननाय जायो एसे फोराननायनि उनावहायो हाखौ एवखांनानै बेखौ मोजां फोमोननानै फोमोननाय होननानै होननाय जायो फोखांनायनि उनावहाय बे हाखौ फोमोनखांनानै आलि आलि थिनाय खालामनाय जायो आलि खालामखांनायनि उनाव बेवहायो खोथिया महर सोमजियोना बे खोथियाखौ जोङो बायदि बायदि बा हौवासा बा हिन्जावसायाबो मावो आरो आरो जोंनि सा सानजा खोला बायदि बायदि रोखोमाव दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन हारि हौवासाया मावोबा जोंनि बर'आथ' बुंनो थाङोबा हिनजावसाफोरा बांसिन मावो आरोना जोंनि साइडथिंजाय बा आलि खोनथिनाय बा माइ गायनाय बेफोरावथ' गोदोनि समावथ' हमना ला मावनाय दांनायफोरा बहुद लेजिमोन मावनायफोरनि बुहुद लेजि लेजि गायोमोन मावोमोन मास मोनसे मोननै गाहाम थायोमोन अवान अवान अवान मान्थ बिदिनो थायोमोन आरो गोदोनि समाव दानि समावथ' जोङो सेभेन देस बास बेफोरदियावनो जोङो आबादफोरखौ थिखोनाय जायो बा जोंङो आबादखौ मानो थाखाय थाखाय मावो होनोब्ला जों आबादखौ जोंनि उदैखौ बा जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बोसोरसेम से इयार बोसोरखौ जोङो उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो जों आरो थांबा जों बर'फोरा हायो ओंखाम नङाबानो थानो हाया होननाय बायदि जायो आरोना हमना ला गुबुन हारिफोरा थायो बा रुटि जानानै बा माबानानै बेफोरबायदि जानानै थानो हायो खिन्थु जों बर' बर'फोराहायो बेबायदि नमा नङा माने माइआ माने ओंखामखौ जाथारनांगौ आरो बेबायदि जायो
जेरैहाय जोंनि आबादनि गेजेरजों जोङों माइनि सायाव जोङो सोनारो बेनिफ्राय जोङो ओंखाम मोनो आरोना बेजों माने जोंनि हारिफोरा माने थांना थायो आरो
औ अ नोंथाङाबो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा औ दैज्लां औ ओं नोंथां
औ औ आं फोरमायनो मोनबाथाय आङो मेसेंनि आबादखौ एसे फोरमायनो लानो नोंथां औ मे सेंनि जोङोथ' दैलांनि होनबाय नोंथाङानो फोरमायबाय नङा होमबा मेसेंनि आबाद दोनो जेरै जों बेसर फैयो नङा होमबा बेसर ओ जोङो ओ जेरैहाय सबाय सिबिं बेफोरबोथ' जोंनि मोनसे आबाद नङा होमबा जेरै ओ बे फोरजोंबो जोङो जिउ खुंनो हायो जोंनि थांना थानायाव जेरै जों बेसरनिफ्राय मोनो जों थाव नङा होमबा नोंथां जोङो बेसरखौ जोङो जोङो फैयो जोङो बे सर ओम जों बेसर बेगरनिफ्रायनो जोङो माखासे जोङो बेसर बिफां मोननो हायो बै बिफांनि फ्रायना बेगर जाफिनो होमबा बै बेसर बिफां गोरलैखौ जोङो जानायबो नुनो मोनो देरबाबो जों जानाय नु जेथिया जोङो बिबार ना नङा होमबा फिथाइ लायो अब्ला बैफोरखौ जोङो फिथाइखौ जोङो मा होनो थाव सोदांनाय जोङो नुनो मोनो जों जेथिया बेखौ जोङो बे थावखौ जोङो ओ ओ सोदांनानै जोङो जोंनि न'खरारि फोराव जोङो जायोब्ला जोंनिया बे मा होनदो बे साबसिन जायो आरो नङा होमबा बिदिनो माने गावनो जोङो बिदिनो जोङो आरो जोंनि गावनि न'खरारियावबो जों बाहायनो हाबाय आरो जोङो ओ हाथाय बाजारावबो जों ओ माखासे सुबुंफोरनोबो जोङो बेखौ मा होनदो रांखानथियारि बायदियै जोङो ओ दैथायनो हायो आरोना बे अब्ला जोंनियाव मा होनदो जोंनि माखासे बिथिंफोराव जोंनिया माने ओ गाहामैनो थायो आरो ओ देहा ओ जोंनि जोंनि सावस्रिफोरा माने गाहामैनो थायो आरो बेनिखायनो जों मा होनदो बेनिखायनो जोङो हानाय जि जि जोंनि ओ समफोराव गोरोबनाय नङा होमबा जि गोरोबनाय जोंनि बोथोरजों गोरोबनानै जोङो बोथोरजों आबाद मावनाया जोंनिया मा होनो बेयो जोंनि नंगुबै हाबा
ओ नोंथां
बेनिखायनो जों मा होनदों जोंनि मावनांगौ नङा होमबा जोंनि बोथोरजों गोरोबनानै मावनांगौ औ जेथिया जोङो जोंनियानो मैगं थाइगंनो जा जोंनि जानाय आदार नङा होमबा फिथाइ सामथायानो जा जों बायदिफोरखौ माने जोङो मावोब्लाथाय ओम अब्ला जोङो ओ साबसिन जानाय आं नुनो मोनो आरोना गावनो हायोब्ला खस्थ' एसे खस्थ' खालामनानै बा मावोब्ला जों माने साबसिनखौ जों नुनो मोनो नोंथा अब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनाय आयदाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै
औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम ओ औ दैज्लां बोथोरनि बाग बे गुवारै ओ बि बिबुंथि होनायनि थाखाय नोंथांसिम